औ फ्रि नामा नोंथांङा? हेल' औ। खोनायाखै औ खोनादों।
अ खोनाबाय आंबो दासो।
अ आं बुंदोंमोन फ्रि नामा नोंथाङा?
फ्रिया औ फ्रियानो नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो। नोंथाङालाय?
आंबो फ्रियानो दं नोंथां।
औ जाखांबाय नामा?
जानो जाथ'वाखै नोंथां।
अ
ज-जाहांहां जानो नागिरदों नोंथांङालाय नोंथां?
औ औ जोंहाबो जाथ'वाखैनो।
अ।
ओमफाय नोंथाङा ओ माबाफोर रायलायनो फन हरदोंमोन नामा फन खालायदोंमोन नामा माबाफोर रायलायनो थाखाय अ मानिबा मानि बागै रायलायनोमोन नोंथां?
बर'नि बैसागोनि बागै नोंथां।
अ औ औ। बैसागु राय्लायजागोन दे नोंथां नोंथाङानो जागग्रोदो नामा नोंथाङा।
अ जागायनोसै नामा आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां माबा दा गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि बागै माबा मोनसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां थारमानानि बैसागु माबानायनि हालेनायनि मानाय ओ
माने गोदो बैसागुखौ स्नि सानहालागै माने दान मोनसे गाहाम माने फालिबोयोमोन आरोना
अ-अ
आथिखालावथ' बांद्राय बिदि गोबाव गोबाव फालिनायखौ नुनो मोनलाना नोंथां
अ
ओमफ्रायो बैसागुआवथ' संक्रान्ति संक्रान्तियावनो मोसौखौ थुखैयो
औ।
नोंथांमोननिथिंबो थुखैयो नामा नोंथां?
थुखिनायथ' थुखियो रां संखि संक्रान्ति माने बैसागुनि आगु एबा सानसे सिगां खौ होनदों नामा दा मा नोंथां? औ संक्रान्ति
फालिनो मोसौखौ थुखैबाय। ओमफ्राय बिनि अखानायै जेब्ला एक थारिक जागोन आरो ना बैसाग मासनि अब्लाना मानसि बैसागु जाहैबाय आरोना एक थारिखनिफ्राय। बे मानसि बैसागुआव ओ जों बर'फ्रा बिदिनो गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ मान होयो आरो उन्दैफोरनो अननाय होयो।
हम
आरो बिदिनो ओ गामिफ्रावबो ज' ज' ओंखारलायो आरोना बयनिबो न' न' नोंथांमोननिथिंबो बिदि ओंखारो नामा नोंथां?
ओंखारनाया ज' ज' ओंखारो मा होनो मोसौ मोसौ बैसागो जोबखांनानै अखानायै माने गथ' गथ'फ्रा गेदेरफोरखौ माबा लाफैयो आरो मानो होनोमोनलाय खुलुमनाय खनमान ना मा होनो बिदिखौ नोंथां।
औ सनमानानो होनो नोंथां बेनिफ्राय ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि फालियो
जोंनिफ्रायथ' बैसागुखौ बे थांखांनानै एसे उनाव सेंग्रा सिख्ला ज' बैसागु मागियो मागियो आरो न' न' जेरै मागिनाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै
द
नोंसिनिखिबो जायो नामा औ औ बयनिबो न' न' बयनिबो न' न' हाबनानै बिदिनो सोर-सोरबा एसे फैसा हरबाय सोरबा एसे जौ दालाय बर'नि जौ ट्रेडिसनेल जौ माइब्रा माथा बिदिखौ हरो आरो
औ औ
उम
बे बैसागुनि थाखायनो गोबाव दिननिफ्रायनो माने फिनानै दोनखायोना बर' फ्रा जुमायखौ ना नोंथां द' दान से बोसोर जालायनाय औ औ औ बैसागु समाव ओमफ्राय रायजोफोरनो दिहुनना होनसै आरो ना बेखौनो
उम रायजोफोरनो ओ गोसो खुसि
औ बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं। सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलादा ओंखारो
मा होनदों मा होनदोंमोन?
अ' नोंथांमोननिथिं माने बे बैसागु रंजानाय समाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै खनसेनो ज' ओंखारोना सेंग्रा सिख्लाया आलादा आलादा ओंखारो।
नङा जोंनिखिजाय सेंग्रा सिख्लाया आलदा ओमफ्राय बोराय बुरैया आलदा आलदा ओंखारो
औ ओरैनो ओ बैसाग दाननि मा थारिखनिफ्राय ओंखारो नोंथांमोननिथिं।
बैसाग दाननि बियो माबाजों माबाजों जाहैबाय नोंथां ओ माबा लानानै माबा सोलाबनाय सोलाबै गावसिनि माबा ज' रायजायज्लायनानै दिनै ओंखारजागोन नामा एबा गाबोन ओंखारसै नामा ज' माबा मोनसे उम मा होनो ग्रुपाव एबा वाटसाप औ वाटसाप माबा मोनसे ग्रुप बानायनानै लायो आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओमफ्राय दिनै ना गाबोन बानायनो सोरबा उसुबिदाबो थानो हागौ नालाय नोंथां बेयाव ओमफ्राय ग्रुपाव डिसकासन खालायबाय बेनि उनाव मिलायबाथाय गाबोन गाबोन ओंखारबा डिसिसन लाबाथाय फ्राय गाबोन ओंखारनोबा गाबोन ओंखारसै एबा समफोर ओंखारनोबा समफोर ओंखारसै इदि होननानै लानानै ज' ओंखारबाय
औ ओरैनो गामियाव नोंथां ओ गथ' गथ'फोरनि खेला होनायजों लोगोसे इदिनो फांसनफोर माने जायो नामा
अ नु माबा नोंथां औ फांसन जायो फांसन उम
औ उन्दै उन्दैफोरनि खेलाबो होयो नामा
उन्दै उन्दैफोरनिबो खेलाबो होयो जेरै खारनाय बारनाय, ओमफ्राय
औ
उम सियार बे मिउजिक सियार ना मा होनो मोनथाय नोंथां सल' दामनानै सियारखौ सोर सोर गिदिंनाया मिजिक सियार बिदि होयो ओमफ्राय ओरैनो लिटारेचार थांबाय मिथिस्लाबै बुंनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय ओमफ्राय मेमरि टेस्ट होनो ओमफ्राय कुइसबो होयो ओं नोंथां
ओं नोंथाङा मा होनबावदोंमोन मेम'रि टेस्ट
मेम'रि टेस्ट औ मेम'रि टेस्ट
औ बे मेमरि टेस्ट गेमा माबायदि?
मेम'रि मेम'रि टेस्ट माने जाय बै माबा जास आरोना जासआ गाव लिरना लाखागोन जिनिफ्राय नैजिसो एबा सेनिफ्राय नैजिसोनि गेजेराव फारि फारि फारि माबा जेरै माबा मोनसे मुं लागोन आरो बिखौ से नाम्बाराव उमुक थाबाय ओ स्कुल थाबाय नै नाम्बाराव। उथ' सरि स्कुल थबाय फरायसालि थाबाय से नाम्बाराव ओमफ्राय उमुख माबा मोनसे नाम थाबाय जेरै- गुवाहाटि माबा जेखाइ खबायाइ बिदि लारि लारि होनलांगोन आरो ओमफ्राय बै सोदोबखौ खनथाम होनगोन आरो खनथामनि उनाव नों खनथाम खनथाम होनखांबासो बेखौ लिरनो मोनगोन ओमफ्राय इनिफ्राय लिरनो मोना ओमफ्राय उनाव खन्थाम बुंखांबाय नालाय होमबा टाइम बे जाय लिरनो हासिगोन होननाय लोगो लोगो बै फार्स्टनिफ्राय जेरै फरायसालिया फार्स्ट दं फरायसालिखौ फार्स्ट‌आव होनांगोन। सेकेणडव जेखाइ-खबायाइ होन्दों आरो आं बेखौ लारि-लारि जाय जायननो लारि-लारि मोजांसिन जागोन बेखौनो फार्स्ट ओ फार्स्ट फारि फारि लिरबोनो हानांगोन आरो बे मानसिया मेम'रि टेस्टआव
अ आचसा अ
जायनानो लारि-लारि मोजांसिन जादों जि- जि जिनैसिमसो बेनो फार्स्ट थांबाय। ओमफ्राय जायनानो सोरबा-सोरबाथ' बावो नालाय बेलेग बेलेग बै लास्टनिखौनो फार्स्टआव होफैयो। फार्स्टनिखौ लास्टआव होयो सेकेण्डआव होयो थार्डआव होयो बिदि बिदि नालाय बेखौ बेयावनो आरो बेखौनो नों मेमरि टेस्ट जायनानै मोजां सि साबसिन जागोन बेनो मेमर टेस्ट लासिगोन नोंथां
औ औ बेनिफ्राय नों थां ओ साथिथि जानायखौ मिथिदां नोंथाङा
ओ आं गोखा गोखै जानाय साथिथि नामा
औ औ बेखौथ' जोंनिखिजाय औ बैसाग दाननि
बैसाग दिननि स्नि थारिखआव जायो नालाय औ
औ जायगा लाना जायगा ओमफ्राय बेखौ माने जायगा लाना जायगा बे बेखौ सात थारिखनि सिगांबो जायो थिन सारि बिदिफोरावबो जानाय नुबोदों आरो ना नोंथांमोननिथिं म माबे खाालाराव जायो
जोंनि खै माबा स्नि खालारावनो जायो साथिथि नालाय स्नि दिननियावनो जायो स्निथा मैगं खांनानै जायो।
औ स्निथानि बाराबो जायो।
औ सोर सोर स्निथानि बाराबो जायो। मान बांसिनानो स्निथा लायो आरो नेम बथियो
औ मैगंफोरखौ जोंना खाथि खालायावनो हाग्राफ्राव नागिरबानो मोनजोबखायो नालाय
ओम
बेखायनो बेफ्राव नागिरना लायनानै संना जाफैयो आरोना दाउफोरजों बा अमा बेदर
दाउ अमा बांसिन अमाजों जायो बांसिन अमाज जों बेस्ट कम्बिनेसन जायोना बर'नि फेभरेट नालाय अमाफ्राथ'
औ नोंथां औ गामिफ्रावबो ओरैनो दि खानाफोर जायो नामा
खानायाथ' जेरै सेंग्रा सि सिख्लाफोर मागिनायनि बे फैसा मोनबोनाय मोसानायफोरनि सेंग्रा-सिख्ला मोसाहैनाय बेलेगाव हानजा मोसाहैनाय थायोना बेनि फैसा मोन नायजों खाना जाहोमोन आरो ज' लास्टआव बैसागु जोबहां जोबहांबा
अ नोंथां र' मोनसे खोथा नोंथांमोननि गामियाव माने हानजा मोसाग्रा ग्रुप दङ नामा दासिमबो?
उम हानजा मोसाग्रा ग्रुपा दंमोन दंनायालाय ओमफ्राय देग्लाय ओंखारनाय जायासै तारमाने गावबाागाव बेलेग बेलेग उसुबिदा थाबायना सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा फरायनाय सोरहाबा गोजानाव थाहैबाय। बेनि थाखाय ओंखारासै आवगोलाव मोसायोमोन हानजा मो
आथिखालाव बिदि सेंग्रा सिख्ला मोसानाय ग्रुपखौ माने खम नुसै
औ खमलनो लांदां बैसागो जानाय होनो जायखौ नान? ओ हानजा मोसानाया
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायानो।
औ नोंथां दे।
उनाव रायलायफिननोसै होनबा नोंथां औ। दे उम